हेल' खोनादोंना औ खोनाबाय नोंथां
औ औ आंबो खोनादों बिदिबा जों दिनैनि सावरायनायखौ जागायजेननोसै
औ दे दे जागोन नोंथां
जों बिदिबा जोङो दिनै ओ जोंनि बर' हारिनि बयनिसाय बो साबसिन साबसिन मैगं बा ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे जों फोरमायलायनोसै नामा सावरायनोसै
औ औ औ नंगौ जायो नोंथां
दा जोंनि बर' हारिनि बै मैखोम ओंख्रिफोर होनना बुङोब्ला थ जों ओ जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना जाबोनाय बा बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंलांनाय जोंनि थै दैजों गोरोबलायनानै थानाय ओंख्रिफोरानो जाहैबाय अनला ओंख्रि सबाइ साम' नारजि अमा अनि अनला दाउ दाउला खासि नङा होमबा औ बेफोरजोंनो बेफोरजोंसो जोंहा गुबै ओंख्रि जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दं जेरै ओ खुमब्राजों हांसो बा खुमब्राजों दाउबो जायो बा खुमब्राजों अमाबो जाजायो आरोना औ बेबायदिनो आरो बिनि उनाव बोरमा बेदरखौ जोंनि हारिनि सुबुंफोरा एसे खम जायो नामा गोदोनिफ्राय जों नुबोआखै आरो औ औ बोरमा बोरमा बेदरजों जोङो बे अन्थाइ बाजाब नाखो खोनायो मोनथियोना नोंथां आ?
औ मोनथिगौ नोंथां।
अन्थाइ बाजाब मस्लाया बे अन्थाइ बाजाब मस्लाखौ जाजायो आरो जबोर
औ अन्थाइ बाजाब मस्ला ना अन्थाइ अन्थाइ बाजाबाथ' बिफांसो ना? नोंथां।
बिफां औ बेखौनो मस्ला होनना बुंङो जोङो। बिलाइ अन्थाइ बाजाब बिलाइ आरोना बिलाइ रज'यो बियो बेफोरो बेदरफ्राव हाबबा बोरमा बेदराव होबा जोबोद गोथाव जायो। आरो बेबायदिनो एन्जर एन्जर बेदर दरावबो मोजां जानो हायो बिदि जानाय‌ औ ओमफ्राय ओमफ्राय आरो बिदिनो नोंथां ओ सबायजों साम' होनदोंमोन माब्लाबा आंथ' बिराद गोथाव मोनो आरो
नंगौ नंगौ
नंगौ आरो जोंनि ओनसोलाव बेबादिबो जायो मिथिबाय नोंथां ओरैनोथ' सरासनस्रा फिसायै आं खोनादों माने सब सबायजों सबाइबा सबबायल' जायो आरोना सबायजों दाउ बा सबायजों अमाल' जायो नाथाय जोंनि ओनसोलावहा बिदिबो जानाय जायो सबायजों जों अनलाबो होफायो आरोना अनला सबाय लोगोसे औ अनला सबाय लोगोसेनो जों दाउबा अमा बिदि जानाय जायो आरोना बेबायदि आरो जोंहा फख्रिफोर होनदोंबा आरो जोंहा बे खांख्राइ खांख्राइजों मैथा गोखैजों जानाया औ बेबायदिबो जायो जों आरो खांख्राइखौथ बाथ जों देनाबो जायोना
औ जायो जों
नंगौ आरो बेबायदिनो जोंहा दंङ नारजिजों अमा नारजिजों अमाबो जायो औ मेजेम मेजेम नांगौ एसे अमाखौ औ जोबोद मोजां जायो बे जोबोद गोथाव जानो आरो बेबायदिनो जों आ नार्जिजों जोंङो बे अमा बिबुखौबो जायो मालाबा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिबो जानाय नुदों आरो ना अमानि बिबु आरो नारजि आरो जोंहा बेबायदिनो माब माबा न'फोरावहा ओ जोंहा दाउ न'नि दाउ जों बुथारना जायोना दाउलाफोर बा दाउजो फिसा बिदि बुथारना जाबाबो जोंथ' बिबु आथिं खर' गांखं जेबो गारखाया नालाय जों जाजोबो बिबुफोरखौ मोजां साफा खालामामनानै आथिं खर'जों होना दानफ्रुनानै आथिं खर'खौ जों मोजाङै फाजा एव ना जायो आरोना बेबायदि आरो बिदिनो मोनायावहा बेलासे मोना समाव मोनाबिलि समाव जोंहा दाथ' दैज्लां बोथोर बा गरम बोथोर नालाय बेबायदिनो दाउ बुथारनानै। बिबु हारा आयथें गांखं। आरो खर'। फोरजों मोजां एवनानै जों जौ बिदै। गरदसेबा गरदनि मोजां लोङो आरो। मा जों गिलास। से गलासथामसो जोबोद मोजां बिदि लोंनाय जायो आरो। गोजोन गोलोम बोथोरावहा। माने उन्दैयाबो मोजां जायो बा। एसे उदि ग रम। उदै गुदुं जानायफ्राबो मोजांनो थाजिम मोनलायो आरोना बिदि। नोंथांमोना मा मा ओंख्रि। फ्रि जायो नोंथांमोननि ओनसोलावहा। जोंनि मोजां मोननाय बा नोंथांमोना मोजां मोननाय बिनिसोमोन्दै फोरमायदो बिदिबा एसे।
जोंनाबोथ' बिदिनो नोंथाङा जा बुंलांदों जा ओंख्रिफोरनि नामखौ। होनबाय नोंथाङा जोंबो बे एखेखौनो जाखायो दाउजों खुमब्रा हांसो खुम। रा। बेनि उनाव अमा। खाजि जेनेबा अमा बिबुजों अमा बि। खाजों अमा बिथै लगायनानै संनाय अमा खाजि ओमफ्राय सबायजों दाउ। औ।
औ नोंथाङा एसे। बुजायग हागोननाा आंखौ माय जों अमाखौ बुथारनानै। अमाखौमाबदि सा। मा खालामो बा माबायदि। ओ जों बिबु खाजि बे बिथै बिबुखौ जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो
औ औ खिनथु नोंथां ओ आथिखाल आरो गोदो माने मोननै एसे सोलायबोबाय गोदो अमा खौ जों बांसिन बुथारनाया माने देनानैसो बुथारग्रोनाय जायोमोन हो देनानै बुथारनायनि उनाव बेखौ बे माइहुंनि माइखौ लायनानै माइहुंनि जिगाबजों बेखौ मा होसिनानै फ माबानानै दै एसे सा सारस्रोनानै माने सावनाय जायोमोन आरो बिगुरखौ बिनि ओ खोमोनखौ सावनायनि उनाव बेखौ आरो जिगाबखौनो थननानै जिगाबखौ दै लगायनानै ओ बेखौ माने गुफुर मोजाङै बेनि हांगार जानायफोरखौ फुनानै लाग्रोजोबनाय जायोमोन आरो लाखांनायनि उनाव बे- खौ दैजों साफा सुनानै माने उदैखौ हाखावनानै बिनि उनाव बिनि बिथैखौ अमानि थैखौ दिहुननानै माने जगाव दोनो आरो नोंथां जगाव दोननायनि उनाव बिनि बिबौखौ दिहुनजोबनायनि उनाव अमानि मोदोमखौ आलदा आरो बिनि बिबु बिखाखौ आलदा खालामनानै अमाखौ जेनेबा ओ फाननो थाखाय लाना थाङो आरो ओमफ्राय खावसे न'आव जानो थाखायबो लाखिनाय जायो बिनि उनाव बिनि बिबुखौ लानानै एसे दै बोहैनाय दैमाफोर दङबा दैमायाव लाना थांनानै बिनि बिबु खौ सुफुनाय जायो आरो नोंथां माने बिनि बिबौखौ हाफुनानै बिनि सिङाव थानाय खिखौ- खौ गारजोबनानै बेनि उनावहाय बेखौ सुना लाबोनानै फिसा फिसा गोदान- नानै माने बेखौ अमा खाजियाव होनाय जायो आरो संनाय जायो दा थिग बेबायदिनो जोंना अमाखौ बेबायदिनो बुथारोन ओमफाय गोदोनि दिनावथ' जों- अरजोंसो सावोमोन गो गोदो अमानि खोमोनखौ औ ओमफाय दानिया मा खालामो ओ गेस सावो दानिया दानिया माने सर्ट काट दसे समनि गेजेरावनो माने खाङो आरो थाब साफा जायो गोदोनि दिनाव नों जोङो जिगाबजों थावनायाव एसे थाब थाइम लायोमोन अखा हायोबा एसे जोंहा खस्थ' जायोमोन अमानि खोमोन खौ माने सावनो थाखाय नाथाय दा जों बेबायदि खस्थ'खौ नुनो मोनला दा जों अमाखौ बेबायदिनो सावनानै बेबायदिनो अ अ खोमोनखौ गारनानै जोङो बेखौ बेदर महराव लाबोयो आरो नोंथां
नंगौ
दाथ' जोङो जों औ जोंथ' अमाखौ जानो मोजां मोनखायो नङा होनबा नोंथां औ अमाया जोंनि थाखाय फेबरेट आरो दानिथ' हटेल अ नों गासिबो हटेलाव जों अमा बेदर खौ मोनखायो सबाय साम' मोनो नाफाम मोनो बायदिसिना आरो गोदो जोंनि बर' हारिया थ' गोदोनिफ्रायनो नाफाम जाबोनानै देरबोनाय नङा होमबा नोंथां जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो नाफाम जानानै देरबोनाय माने जों गोदो नाफामखौ बोरैय बानायो होमबा नाफाम बानायनो थाखाय जोङो बे नानि गिदिर ना गिदिर गिदिर खौ जों बाहाया बांसिन ना फिथिख्रि ना मावा बिदिखौ जोङो गुरनानै लायोमोन बा बबावबा दंग' हाखर हालानिफ्राय सारनानै जोङो ना फिसा फिसाखौ एक्सर्रा खालामनानै फोराननानै बिनि उनाव हाय जोङो ना फाम खालामनो थाखाय थास' थास' गोसोम हानानै लायोमोन। थास' गोसोम हाखांनायनि उनाव बेखौ ओ ओ दैज जों मोजाङै सुनानै रानहोनानै नाखौहाय बिनि उनावहाय थास'जों ओमफ्राय नाजों गलायनानै देयो आरो नोंथां। देनायनि उनावहाय बेखौ हासुङाव गोदोनि दिनावथ' बयामाव सोआमोन दानि जुगाव नाथाय दा आथिखाल मा होनो बेखौ जोङो बयाममाव सोनायखौ औ बयामाव सोयो गोदो खिन्थु औवानि हासुआवसो सोनानै दोनोमोन आरो नोंथां।
नंगौ। आरो औ जोंहाथ' नैया आथिखालाव अमा फिनानै जों अमा बेफार खालामनानैबो जा न'खर सालायगासिनो। ना जोंनि समाजावहा बेबायदिनो दं गोबां। सासे सासे बा जोंनावथ' गोबां बाजार हाथाइफोर जायोना। ओं जेरै जोंनि ओन ओनसोलावनो ओ मोननै मोनथामसो सप्तायाव मोनसे सप्तायावनो ओ मोननै मोन थाम बाजार जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। बेबायदिनो सासे जे अमा दानग्रा बेफारिया बेबायदिनो अमा दानै दानैनो न'खर सालायगासिनो। गाव गावनि गथ' गथायाइफोरखौ मोजां सोलों थाय होनायावहाय हेफाजाब खालामगासिनो। बिदिनो रांखावरिफोर बायदिनो हेफाजाब। बेबायदि जों बेदिखौ नुनो मोनदों आरोना आरो बेबायदिनो जोंहा आजि खालि बा आथिखालाव जोंहा दाउ दाननानै
औ औ दाउ, अमा दाननानै आरो न'खर सालायगासिनो दं आथिखाल औ।
बयलार दाउ बेबादि दाननायखौ जों नुयो आरो। गामि ओनसोलावबो बा एसे बाजार ओनसोलाव। बेबायदिबो जागासिनो आरोना आरो दङ गोबां दं आरो नानि फालांगि खाबो नाखौबो। ओ जेरै दैमायाव। हमो। ओरै थायोना ना हमनाय ओ जेरै बुरलुंबुु। थुर दैमायावहा। सानफ्रोमबो ना हमो आरोना बे ना हमनायावहा। बेबायादि लिस होनना बुङो इंराजियाव दाग लानाय दं मोनसे मोनसे हानजाफोर। बे सोरखारनिफ्राय बेबायदि होयो आरो। दागनानै होयो। थ' बिनिफ्राय नाखौ हमनानै। बिथांमोनहा फानहरो सासे सासे बेफारिनो। आरो बे बेफारिफ्रा औ जायो जोंनि आथिखालावहा जोंनि मानसिफोरखौबो ओ बेबायदि ना लानानै गामि गामि लानानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
नंगौ नोंथां औ नंगौ।
बायदिबो दं। बेबायदिनो जोंहा आ गावनि न'खर सामलायनायफोरावहा गोबां हेफाजाब होगासिनो आरो। बेफोर गासैबो नांगौ बेनो। नोंथां आरो जोंहा गोबां दंबावो। सावरायनो। खोथायाथ' सावरायबाथ' ओंखारबाय थायो नङा होमबा औ दा जोंहा समाज जाबाय। बिदिबा जों एसे दायो दोनथ'लायनोसै नामा?
फिन सावरायफिनगोन ना नोंथां दे ओ औ औ गोजोननाय थाबाय।